अ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
अ दं नोंथां।
नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
अ अ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनायनि थाखाय बा दावबायनायाव मा मा राहाजों दावबायनाय जायो एसे फोरमायना हो नोंथां।
अ जोंनि ओनसोलावथ' दावबायनाय जेनबा गारिफोरजों दावबायजायो आरो।
ओं
नोंथांमोननिथिंलाय?
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दावबायनाय होनब्ला जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला आरो गो गोजान जायगायाव जुदि दावबायनो थांनांगौ जायोब्ला गारि मथ'रनि गोनांथि जायो।
उम उम।
दावाबायनो थाङो आरो जुदि ओनसोलनि खाथि खालाफोराव थाङोब्ला जोङो ओ साइकेलजों थाङो आरो। आ गोदोनि बायदि थ दा आयथेंजों दावबायनाय बा थाबायनानै ज' ज' दावबायनाय बेफोरबायदि हुदाया गैनो थांला। नुनो मोनला ओ मानो होनोब्ला दाना आरो बयनिबो थाखाय टाइम बा समा बयनिबो थाखायबा आंखाल जानानै फैबाय। दा बिनि थाखायनो खम समनि गेजेरावनो जाहाथे गोबां खामानि मावलांनो हायो। बेफोरबायदिनि थाखाय जों ओ गारि मथ'रजों बा साइकेलजों बेफोरबायदि थाबैनो खम समनि गेजे जेरावनो जानाय बेफोरबायदि। हा माबाखौ नागिर नानै जोङो गारि मथ'रजों दावबायनो था थाङो आरोे नाथाय गुबुन उम। नाथाय गोदोनि बायदिब्ला आबै आब बौमोननि बायदिब्लाथाय दावबायनाय होनब्ला आयथिंजोंनो दावबायोमोननो गोदो थाबायनानैनो ज' ज नाथाय बेफोरबायदि। नुनो मोनला नुयो नुनो मोनो। गोबांनि गेजेर याव ओ जौसेनि मादाव ओ सासे सानै ओ ओ जायफोरा रां रुफानि एसे आंखाल बेफोरबायदिया रां रुप फाखौ आरो एसे बा बासायनानै लाखिनो था खाय बिसोरखौ नुनो मोनो थाब फैनानै दावबायनाय खौ नाथाय दा बायदियाव गोबाङानो आयथेंजों दावबायला ओ खाथि खालायावथ' साइकेलजों थांखायो बिनि उनाव आरो गोजानाव दावबायनो थाखाय गारि मथरखौ बाहायो। उम नोंथाङा ओरैनो ओनसोलनि खाथि खालायाव दावबायफेरनो मोनना मोनबाय नङासै?
औ मोनबाय नोंथां।
बेफोरबायदि दावबायनायाव नोंथाङा मा राहाजों दावबायनो थांदों?
अ' बिदि दावबायनायावथ' माने उम जायगाफोराबो एसे गोजान गोजान जायो नङा होमबा नोंथां?
अ'
बिदिनो जों
उम उम।
ओ मा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ' ओ आं दावबायनो थांनायालाय ओरै ओ माने जोंनि ओनसोलनि खाथि खालाफोराव थांबाय। आरो गुबुन गोजानफोरावबो ओ थांनो एफा एनै मोनबाय आरो। मानो होनबानो दावबायनो था थांनोबो जोंना रांनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां औ हा रांनिबो एसे आंखा खाल नालाय बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जेराव गोसो बेयावनो बयनो हायाखै आरो मोनाखै उम उम नोंथांमोननि ओन सोलाव गोदोनि बायदि ज' ज' दावबायनाय बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो दङ ना गैला नोंथां?
गोदोनि बायदि दावबायनायखौ गैयाखौनो बुंजायो नोंथां। माने दा आरो गोदान मानसि फोरा आरो गोदान मुगाजों खारफानो सोलोंबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
गोदो जेरै ज' ज'मोन दा बिब्दिखो ओ बारा नुनो थांला आरो नोंथां।
उम
ओ मा होनो नोंथां जेन'बा नोंथाङा दावबायनो थांबा न'खरनि मानसिफोरजों दावबायनानै। मोजां मोनो होना लोगोफोर जों दावबायना मोजां मोनो नोंथां?
दावबायनाया माने। लोगोफोरजोंबो दाव बानो थाङो आरो न'खरनिजोंबो थाङो मोननैजोंबो समान आं मोननैजोंबो मोजां मोनो। मानो होनबा न'खरनिजोंबो दाव बायनांगौ आरो लोगोफोरजोंबो न बायनांगौ। खायसे नों खायसे। जे गावनि रोंगौथिखौ नोङो। ओ न'खरनि फोरजोंबो बेरायनानै। बा सोलोंनो हायो आरो नों लोगोफोरजों। थांब्लाबो नों खायसे नोङो जायखौ नोङो मोनथिना मोनाखै जाय। खौ मोनथिया बेखौ नोङो। ओ मोनथिनानै बा सोलोंनानैबो फैनो। हायो।
ओंम। ओ मा होनो नोंथां जेन'बा नों मा मा जायगा नोफेरखो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
आंथ' ओरै गोबां जायगा नुसयाखै नोंथां। ओ आरैनो। जोंनि खाथि खालाफोरखि ओरै ओ मावजि पार्क दारागाव मैना फुख्रि सुकि। ओ बेफोरखौ नुबाय ओ गोजानाव। बुङोब्ला। ओम। जेरै बै ओ सिलं मेघालय। ओ अकयाम मानास ओ बेफोराव नुबाय आरो। नोंथाङा माबायाव मा। बेयाव दावबायनो थांखो।
आंबो नों। थां बिदि बारा गोजानाव थांफेरनो मोनाखै। खै आरो बिदिनो खा। थिखाला जेनबा सु। कि दारा। गाव ओमफाय जेन'बा भुटान। ओमफाय सिलं ओमफाय दि ओमफाय जोहोलाव फुरि उकियान बिदियाव दावबाय बाय आरो नोंथां माने रांनिबो एसे प्रब्लेम नालाय
औ औ
नोंथाङा जेनेबा ओ बेरायनो थांनानै नङाबा दावबायनो थांनानै गोसो खौ माबायदि मोनो नोंथां
नोंथाङा माबायदि दावबायनायखौ मोजां मोनो नों ओ लोगोफोरजों ज' ज' दावबायना मोजां मोनो ना न'खरनिफोरजों बेरायना दावबायनानै मोजां मोनो माबोरै दावबायना मोजांमोनो
आङो बुंनो थाङोब्ला लोगोफोरजों दावबायनानै बांसिन
औ औ
माने ओ जोंनि न'खरनिफोराबो बारा इसे बेरायबाय थानो सम मोना नालाय ओमफाय जोङो जेब्ला सम मोनो होमबानो जों लोगोफोरदों ज' ज' बेरायनो थाङो ओ जों जेनेबा बेरायनो थांब्ला जेनेबा ओरैनो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां जेनेबा मिथिंगानि बा बारहावाफोरखौ जेनेबा नुनानै मिथिंगायानि जेनेबा हाजो हाला बिफां लाइफांफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोन नों आरो नोंथां नोंथां अ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि खाथि खालायाव ओ जेरैबायदि नोंथाङा दावबायनानै खायसे गियानखौ लानो हानाय खायसे ओ गुनखौ लानो हानाय आर ओ मा गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बेफोरबायदि दि दावबायनो हानाय जायगाफोर दङ' ना गैया नोंथां
ओ दोङो दोंनायालाय नों थां खाथि खालाफोरावबो जेनेबा जों बेै जेबा हा मालाबाफोर सम मोनबा जों हाजो फारसे ओरैनो दावबायनो थाङो ओ आरो नोंथां जेनेबा बेफोरो हाजो फारसे दावनो थांबालाय जेनेबा हाजो बिफां लाइफांफोरखौ जेनेबा नुनानै जेनेबा गोसोफोरा गोजोन मोनो जेनोबा नोंथाङा मायाबो टेनसनफोरा थाबाबो बेफोर मिथिंगायानि महरफोरखौ नुबा गोसोफोरखौ गोजोन्नाय मोनो आरो नोंथां दुखु दाहा थाबाबो आरो लोगोफोरजों बेरायनो थांबा आरो दुखु दाहाफोरखौबो बावलायलाङो आरो नोंथां ओम नोंथाङा ओमफ्राय बेरायनो थांनानै गोसोफोरखौ माबायदि मोनो नोंथां फोरमायजागोन नामा
ओम ओरैथ' बेरायनो थांनायाव गोसोफोरखौ मोजाङानो मोनो। जेराव नआव थानानै एसे गोसोफोरखौ उरां फारां मोनबाय थानाय थानो सुखुवा बेफोरबायदि मोनबाय थानायफोरखौ ओ जेरैदा लोगोफोर ज जों दावबायनो थाङोब्ला बेरायनो थाङोब्ला बेफोरबायदि टाइमाव नों गावनि दुखु बा गावनि ओ गोसोनि माबा मोनसे साननानै थानाय माबानानै थानाय बेफोरखौ जों गो लोगोफोरनि सिगाङावबो फोरमायनो हायो। आरो नों दावबायनो थांनानै। मोनसे जायगा मोजाङाव दावबायनो थांनानै नोङो नोंनि गोसोनि साननाय बा दुखुफोरखौ नोङो ओ लोगोफोरजों मिनि माला खुसियाव थानानै जों बावहरनो हायो आरो नोङो खायसे दैमा दैसा हाज जों गोनां फोराव नों दावबायनो थाङोब्ला नोङो दैमा दैसानो खौ नायनानै नोङो गावनि गोसोनि साननाय खौ एसेब्लाबो नोङो ओ बा फोरमाय गोसो जों गोसो सिंनिफ्राय फोरमायनानै नों एसेब्लाबो गोजोननाय मोननो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि दावबायनो थांनानै बेफोरबायदिनो मोजां मोनो आरो‌
उम
नोंथाङा ओरैनो दावबायनायखौ मा बांसिन माबोरै राहाजोंबा मोजां मोनो नों ओ आयथिंजों दावबायनायखौ मोजां मोनो ना साइकेलजों ना गारि मथरजों नों माबे मोनसेखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसि सिन होननानै सानो आरो दावबायनायखौ। बेखौ एसे फोरमायना हो नोंथां।
मानोना नोंथां जेनेबा जों मोजां जायगा दावबायनो थाखाय जेनेबा जोंनियाव खाथि खालायावथ' बारा एसे मोजां जायगा गैयाना नोंथां।
जों दावबायनो थाखाय एसे गोजान गोजानाव थांनांगौ आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदि गोजान गोजानाव थ' जेनेबा साइकेलफोरजों दावबाय जा जाया नङा होमबा नोंथां अ जों ओमफ्राय जेनेबा गारि ओ फोरजोंनो दावबायनो थांनाय जायो आरो नोंथां। जेन'बा ओ जायगाफोराबो गोजान गोजानाव नालाय। दानिया बुंनो। थांङोब्ला ओ साइकेलफोरजों दावबायायनो थांङा एसे खमानो जाबाय नङा हबा नोंथां। दानिया गासैखौबो जेनेबा गारिफोरजोंनो बांसिन दावबायनो दावबायनो थांनाय नुयो आरो।
अ।
ओमफाय नोंथाङा ओरैनो जेनेबा गोजान गोजानफोराव जायगायाव बेरायनो थांनानै जेनेबा माफोर माबाफोर जेन'बा बिसोरनि जायगानिफ्राय माबाफोर ओरैनो सोलोंनो मोनदों नामा नोंथां।
ओ सोलोंनो मोनदों माने ओरैबायदि जेनेबा नों दा ओ जेराव बेरायनो थाङो जेरै दैमा दैसा। फोरखौ नायनानै नोङो दैमा दैसा। नि बोहैनायखौ नोंङो। नायनानै नों मोनसे रोंगौ। आरजिनानानै लाना। फैनो हायो आरो नों जेराव हाजो हाला दंफां लाइफाङाव थाङोब्ला नोङो ओ-हाजो हाला दंफां लाइफांनिफ्राय नोङो मोनसे सावगारि एरखांनो हानाय मोनसे आ ओ- रोंगौथि आरजिनानै लानानै फैनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो अ अ नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।